औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां माने आं नोंनो दा फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय माने आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै नैबे समाव आङो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। सावरायजागोन ना नोंथां
सावरायजायो नोंथां।
ओमफ्राय आं लानाय अ आं लानाय आयदाया जाहैबाय बे हान्था मेलानि बागै आरोना माने ट्रेन्सपर्रटेसन जाहैबाय इंराजियाव
औ
ओरैनोथ' माने हान्था मेलानि बागै सावरायनांगोआ बेनो जाहैबाय जेनेबा गोदोनि समाव माबायदि मानसिफोरा दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनो थाखाय माबायदि हान्था मेला बाहायोमोन
औ
आरो नैबे दानि जुगाव माबायदि जालांखो माबायदि सोलायलांखो आरो माबायदि हान्था मेलाखौ बाहायोब्ला जोंनि आबहावानि थाखाय मोजां जायो
उम
दा बेफोरखौनो सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां नंङा होमबा
औ जागोन दे नोंथां
नोंथां गिबियावनो आंनिफ्रायनो आंनो माने एसे हान्था मेलानि बागै बुंथ'नो नागिरदों आरो बिनि उनाव आं नोंथांनिफ्रायबो खोनासंगोन माने हान्था मेला होनोब्लाथ' जोङो
उम
जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव
उम
दावबायनो थाखाय बा थांनो थाखाय सुबुं माहारिया जाय बिजों खौ बाहायो बेखौनो हान्था मेला बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला गोदो जेब्ला जों सुबुं माहारिया रायजो जाजेनदोंमोन
औ
अब्ला बै समाव बेबायदि जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय बांसिन सुबुं माहारिया माने थाबायनानैनो हान्थियोमोन नोंथां
औ बेयो सैथो नोंथां
बा हाथाय बाजाराव हाथाय जानो थांनायानो जा बे समाव माने जिहेतु आथिखालनि बायदि हान्था मेलानि खाबु गैयामोन नालाय माने बांसिना थाबायोमोन आरो बेनि उनाव बिदिनो लासै लासै लासै मानसिफ्रा जिहेथु साननो हनो रोंलांबाय एसे आयदा खायदायाबो बारायलांबाय नालाय बिदिनो मोसौ गारि मोसौ गारिनि हेफाजाबावबो बेबायदिनो हाथाय बाजाराव माने माइ गय बा बेबायदि माखासे बजाय बुस्थु लांनो थाखाय मोसौ गारि बा मैसो गारि बा गराइ गारि बेफोरखौ बाहायदोंमोन आरो नोंथां
उम
दा बेनि उनाव लासै लासै बिदिनो मानसिफोरा जिहेथु सम मुगाया माने मानसिनि जिखिनि मेलेम बे मेलेमा जौगानाय लो गो लोगो जि साननाय आरो गोनांथियाबो माने बांसिन जानानै फैबाय आरो जों मिथिखागौ जेब्ला गोनांथिया बांसिन जायो अब्ला मानसिनि जि साननाय बेबो माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिननिख्रुइ हामसिन जालांबाय थायो आरो माने जौगालांबाय थायो दा बेबायदिनो जिहेथु मोसौ गारि मैसो गारिजों जोङो खम समनि मादावनो माने गोजान जायगासिम थांनो हाया माने गोबाव नांगौ लासै लासैसो थाङो नालाय दा बिनि उनाव बेबायदिनो मानसिफोरा माने साइकेल साइकेलखौ दिहुनलायबाय आरो दा बेबायदिनो साइकेलनि गेजेरजोंबो बेबायदिनो माने बिराद गोजान गोजान जायगायाव माने फरायसालिफोराव थाङो माने गोदोथ' आरो हाग्रा गुदुसोमोन नालाय लामाफोराबो बेबायदिनो हाग्रा गुदु गेजेर गेजेर माने फरायसालिफोराव थाङोब्ला बेबायदिनो गुबुनाव आलासि फोर जानो थाङोब्ला बेबायदिनो साइकेलजों थाङोमोन आरो साइकेलजों हान्थियोमोन। दा बिदिनो आरो फैयै फैयै फैयै फैयै फैयै आरो सानलायबाय माने साननानै आरो बिनिख्रुइ माने साबसिन नांगौ जालायबाय आरो बेबायदिनो मटर साइकेल ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? जाय मटर साइकेला माने जन जाग्राजों खारो जन जाग्रा माने जिहेतु पेट्रल पेट्रल डिजेल बेफोरबायदिजों खारो आरो मटर साइकेला दा बिदिनो आरो माने जौगालांबाय थायाबाय आरो बिदिनो कार बास ओंखारलांबाय। दा बेबायदिनो आरो ट्रेन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जोंहा आरो हान्था मेला होनोब्ला जोंहा मोनथाम बिजोंजों हान्था मेला दङ जेरै दै लामा अख्रां लामा ट्रेन लामा आरो हा लामा अ मोनब्रै
औ।
दा बेबायदिनो माने फैयै फैयै फैयै जेनेबा गोजान लामा हानथि हान्थिनो आरो बांसिन खम समावनो हान्थिनो बे बिदिनो मानसि फोरा गारि गिदिर दिहुनबाय कार दिहुनबाय बास दिहुनबाय नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो बुरजा माल लांनांगौ जायो नालाय हाथायफोराव बेबायदिनो टेक्टर ट्रेक्टरजों जिहेथु बुरजा माललांनो हायो माइ गय जिखुनु जाया। बुस्थुखौफोरखौ बुरजा लांनो नालाय ट्रेक्टरबो दिहुनबाय। आरो फैयै फैयै बेबदिनो माबा ओंखारबाय मा होनो एर'प्लेन हा बिरखं जाहाजफोर ओंखारबाय ओमफ्राय दै लामाजों जि दु लैथोजोंबो जोङो गुबुन गुबुन हादोरफोराव फालांगि खालामनो थाखाय जों दै लामाजों जोंनिया एसे गुसुं जायो नालाय लामाफोरा लामाजों हा लामाजों थांब्ला माने गोजान जायो। दिंगि दा दा बेनि थाखायनो माने नोंथां दैजों एसे सर्ट काट जायो नालाय। दा बेनिखायनो दैजों थांनो थाखायबो बेयाव जाहाजफोर दिहुनबाय नावफोर दिहुनबाय आरो नोंथां।
औ।
आरो बेबायदिनो ट्रेन दिहुनलायबाय नङा होबमा नोंथां? दा बेबायदिनो जि मानसिनि जि नांगौ बियो बांनायजों बांबोबाय थादों आरो। आरो लोगोसे बाथ्राया दा ओरैबायदि जाबाय आवगोलनि समाव आवगोलमोन। जिहेथु जिखिनि जन जाग्रा पेट्रल खैला डिजेल बेफोरो माने माबा फोदान जाफिनि सम्पद नोंथां नङा होमबा? जायफोरखौ जोङो गोदान खालामनानै मोनफिना खेबसे बाहायखांनायनि उनाव जिहेथु बेखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थाबाय नालाय दा माने बियो गैया जालांबाय आरो। जायनि जाहोनाव माने बिनि बेसेनाबो बांनो हमबाय नोंथां आरो आथिखालाव बेखौ जेनेबा मा होनो गुबुंलेबो खालामो बैफोर पेट्रल पेट्रलनि जन जाग्राफोरनि गारिफोरा नङा होनबा नोथां दा बेनि थाखाय। ओंखायनो माने इलेकट्रिक दिहुनबाय आरो। दा जियानो जा आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैगोन आरो नोंथां माबायदि जेनेबा नोंथाङा गोदोनि आरो दानि माबायदि फाराग एसे बुंना होदो नोंथां।
नोंथां नोंथाङानो माखासे माबाखौ बुंजोबबाय होमबा अब्लाबो आं बुंनो सानदों। दा हान्था मेला होनोब्ला हान्था मेलाया बुहुद माने गोनांथि आरो जोंनि जायगायाव। दा हान्था मेला गैयाब्ला माने जेबो राहायानो जाया माने। दा आं नुबोदों आरो माने गोदोनि समावथ' नोंथाङानो बुंबोदों मानि
औ।
हिन्जाव लायनायावबो नोङो थाबायनानैसो लायोमोन गोदो मोसौ गारिफोरजोंसो लायोमोन। दा गंसे गारि नुबानो मानि गोबां माय सुबुंफ्रा माने नायफबोमोन माने बेफोरबायदि आरो दा हान्था मेलाया जोबोद गोनांथिनमोन आरो बै समनिफ्रायनो ओमफ्राय दा
औ दा बै समावनो मानिे ब्रिटिसफ्रा बानायनानै गारबोनाय जेनेबा ट्रेन लामा जेनेबा जोंनि बे जेनेबा फर लाइन जेनेबा बै राजा लामा बेफोरखौ बै समावनो ब्रिटिश फोरा बानायनानै गारबोदोंमोन अब्लाबो जोंनिया थांलाय फैलायनि थाखाय बै समाव माने बारा माने
औ
गैयामोन आरो खममोन माने हान्था मेलाया एसे खममोन माने दा गोदान गोदान माने बिगियानिफोरनि माने जुगाव माने दा सोलायबोनो हमबाय इन'भेसना माने साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनो हमबाय
औ थारैनो
मटर साइकेल मटर साइकेलनिफ्राय जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन आयदा माने गारि गिदिरफोर ओंखारबाय जेनेबा बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो माने दा हान्था मेलानि जाउननि थाखायनो दा माने गोबां जौगाबोबाय दा हान्था मेला गैयाबानो जेबो रोखोमनि माने जौगानायखौ नुनो थाङा जेरोखम नोङो मोनसे गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नोङो फरायसालियाव फैनो हायो नोङो हान्था मेलाजों बास गाखोबोनानै नोङो ट्रेनजों फैनानै हायो बेफोरबादि आरो दा मोनसे जायगा जोंनि जायगानिफ्रायबो नों गुबुन गुबुन जायगायाव गोदान हादरफ्राव गोदान रायजोफ्राव नोङो फरायहैनो हायो बेफोरनो आरो हान्थाामेलानि सुबिदाया आरो माखासे सुबिदाबो दंबावो हान्था मेलानि जुनै जोङो फालांगियारिखौबो जौगाहोनो हायो दा फालांगियारि गैयाब्ला जोङो मारोरै थांनानै थानो फालांगिरि फोर बेफार फालांगि थाबासो जोङो जौगानो हागोन अब्ला जोङो हान्था मेलाखौ जोङो जोबोद गोनांथि होननानै साननानै लानो हायो बेनो आरो नों थां आरो लोगोसे जोंहा हान्था मेलाया गोबां रोखोमनि सुबिदा जाबोगासिनो दङ जेरै जोंनि लकेल जायगायावनो बिरखं जाहाज गोजौआव माने बेफोरखौ माने मोनसे मोननो थांदों जाय जायगायाव बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नागिरदों आरोना बे जोंनि रुपस्रि एयारपर्ट
रुपसि औ नंगौ
आरो लोगोसे अबेबा अबेबा जायगायाव मानासावबो जोङो माने गोदान
औ
बिरखं जाहाज गाथोन बानायनाय जादों बेफोर गोबां रोखोमनि सुबिदा जागोन आरो आरो जोंनिया औ
फोरा नोंथां जेनेबा माबाफोर गुबुंले जानाय जादों नामा बेफोरखौ बाहायनायनि उनाव एसे
जेबो गुबुंले जानायखौ नुनो थाङाखै नोंथां अब्ला बे गोबां बै बे गोजौनि बिरखं जाहाज माबायाव नुनायखौ थांङाखै आं अब्ला नैबे माबायाव ऐसा एनै नुनो थाङो बे बांद्राय थांलाय फैलायनि माबा सिटिफ्राव आरो जोंनि जोंनि माबाफ्राव गिदिर गिदिर सिटिफ्राव नुनो थाङो गुबुंले जानायखौ दा बेफोरनि जाहोननि थाखायनो दा जोंनि सरकाराबो माने इलेक्ट्रिकनि माबाया बासफोर बानायबाय औ इलिक ट्रिकनि माबा ट्रेन बानायबाय बेफोरनि जाहोननि थाखायनो दा ओ थावनि बेसेनाबो बांबोनायनि थाखाय बेफोरनि थाखाय बेबायादि सुबिदा खालामनानै होबाय आरोना जोबोद मोजांनि खोथा बेफोर आरो जोंहा हान्था मेेलाया गोबां रोखोमनि जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनाय गोबां राहाफोर दङ जेरै जोंनि ओ जायगानिफ्राय ओरै गुबुन रायजोआव थांनायबो दङ आरो
औ औ
मोननो थांदों आरो दा बेफोरनि जुनै जायफोर फालांगियारि मावग्राफ्रा गोबां माने थांलाय फैलाय खालामनानै सोलाय सोल' खालामनो हादों जोंनि फाननाय फानलायनाय लाबोलायनाय बेफोरबायदि माने बुस्थुफोरखौ आरो ना आं बेखौ नुदों आरो औ अब्ला नों नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायाददि सुबिदाफोर सोलिदों नामा
जोंनियावथ' नोंथां जेनेबा जोंनियाव ओरैनो गामि गफायावथ' जेनेबा हान्था मेलानि थाखाय लामाफोरा इमान मोजां नङा बारा गारा गारि गिदिर हाबजाया नालाय नोंथां नंङा होमबा दा हान्था मेलाया मोजां जानांगौब्ला जोंना लामाफोराबो मोजां जानागोन आरो लामा खालाम दा जियानो जा नोंथां जोंना औ सम औ नंगौ नोंथां नंगौ दे उनाव जोंङो रायज्लायबावसिगोन ना
औ जागोन दे नोंथां
दा